हेल'
हेल' नोंथां
अ नोंथां
औ औ ओहो नोंथां आङो ओरैनोसो जिरायनानै दंगासिनोमोन
औ माने नोंथांखौ मोनसे आं सोंथि सों जोंनो नायदोंमोन नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होदों। बे ओ बिबारफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ बिबारफोरनि बागै बिबारफोरनि बागै हागोन हानायालाय जेनेबा बिबार होननानै बुङोब्लाथ' बिबारा गिबियावनो जोबोर नायनो नो समायना बा गासैखौबो मुहि होनो हायो होननानै जोङो मिथिखायो नङा होमब्ला? औ ओ बा यदिसिना बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन खालारनि बा ओ बेलेग बेलेक बेफोरबायदि ओ साइसनि बा स्टाइलनि बेफोरबायदि बिबार दङ। जेरैहाय ओ गेन्दायानो जा गलाबानो जा
खर बे बायदिसिना फामि बिबार बेफोरो नङा होमबा नोंथां? औ, गुबुन गुबुन बिबारफोरनि गाबाबो गुबुन गुबुन जायो बा बेफोरनि ओ बिबारफोरनि ओ माबाया बो स्टाइल फोराबो जेनोबा एसे गुबुन गुबुन जायो आरो लोगोसेनो बिबारफोर खौथ' जोङो गासैबो सुबुङानो मोजां मोनखायो नङामोन होनबा थां बबेफोर औ औ। बेफोरबायदि बिबारनि समायना बेफोरबायदि ओ समायना महरानो गासैबो सुबुंखौ जेनोबा मुहि होनो हा हायो आरो लोगो सेनो बिबारखौ जोङो बायदिसिना फुजा बा जोंनि माबाफोर फुजा बा फोरबो बेफोरबायदिबो जाबाथाय जोङो बेखौ बाहायो। औ औ जोङो जेनोबा इसोरनि सेराव बावथाय बावनायाव बेखौ बाहायो आरो नङा होमबा नोंथां? बिबार गैयाब्लानो जोंनिया जाया।
औ आथिखालाव गोबां मानसिखौनो बि गोबां बिबार गायनायबो नुबोबाय।
औ नंगौ दानियाथ' बुंनो थाङोब्ला गासिबो सुबुङानो बिबार खौ बायनानैबो गायोबा न'आवनो सरासनस्रा रजनायबो थायो आरो गोबां नखरावनो जोङो बिबारखौ समायना समायना गायनानै लानायखौ जोङो नुखायो नङा होमबा नोंथां?
औ आं आथिखालावथ' नोगोराव सोहोराव थानाय मानसिफोराबोथ' सायावनो लांफानाय बायदिसिना माने ओ टाबफोराव हा सोनानैबाबो दाना बिल्डिं न'आव बाबो गायनायखौ जों नुनो मोनखायो नङा होमबा नोंथां?
औ गायो गायो उम बिबार औ औ
बिबारा एसे मोजां माबा लाबोयो आरो जेनोबा मोजां बारहावा बा मोजां मा बा बिदिनै बिबारा जुदि न'आव थाब थायोब्लाथाय औ जोङो नखौनो समायना नु खाङो आरो लोगोसे गोसोखौबो एसे गोजोननाय मोनबाय थायो आरो नङा होमबा नोथां? औ। बायदिसिना बोथोराव बायदिसिना बायदिसि ना बिबारा बारो जेरैहाय दा गोजां बोथोरनि सिजोनावहाय जोङो गेन्दा बिबारखौ बांसिनै बारनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? औ आरो दैज्लां बोथोर बेफोरबायदि गोजां बोथोरफोराव जोङो ओ फामि बिबारफोरखौ थ' जोङो बारनानै नुयो बारनायखौ नुयो आनो नोंथां।
औ औ।
लोगोसेनो दानि बोथोराव गोबां जेनोबा जोंनि ओ मिथिंगायारि रज यो जेनोबा बेफोरबायदि बानायनाय बिबारबो जोङो मोनो जेरैहाय जोङो बेफोरखौ बिसोरो जेनोबा बेफोरबायदिनो खलम बा बायदिसिना बेफोरबायदि ज मा खालामनानै बिसोरो मोनसे आलादा जेनोबा गुबुन बिबार दिहुनो। बेखौ समायसिन खालामनानै जेनोबा फानो नङा होनबा नोंथां? बेखौबो जोङो गायनानै बायनानै न'आव जेनोबा गायफैननो हायो नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
औ बिदिनो आरो लोगोसे ओप्लास्टिकनि बिबारबो मोनो थेबाबोओ जोङो प्लासटिकनि बिबारखौहाय लाबोनानै बा माबानानै बेबो समायना जायो नुनायाव जेनेबा थेवबाबो उम बि जोंनि सालिर बा मिथिंगायारि बिबार बायदि बेहाय मोदोमनाय बा जोङो मोजां बारहाव बेखौ मोननो हाया आरो नाङा होमबा
औ औ माने आथिखालनि मानसिफोरा माने आथिखालनि मानसिफोरा माने बिबारखौ मोजां मोन बिबारखौथ मोजां मोनखायो गासैबो थेवबाबो गावनि नखौ बिबारजों बयबो साजायनो लुगैयो नङा होमबा बेबायदिनो खायसेयाव जों जेनेबा बिबारखौ माने अरजिनेल बिबारखौ गायनो हायाब्ला बेफोर बादि जों प्लासटिकनि आरटिफिसियेल बो बायनानै मोननाय जायोनालाय बे बेजोंनो माने नखौ साजायना
औ औ औ जोङो औ औ जोङो फरायनाय टेबोल बाम बेफोरबायदि बायदिसिना जोङोओ टेबोलफोरावबो बे खौ साजायनानै दोननाय जायो जेनेबा प्लास्टिकनि बिबारखौ नङा ओमबा नोंथां औ
जों हिनजाव मानसि होनबाथ' आरो बांसिन बिबारखौ मोजां मोनखायो नङा होमबा
बिबार होनना बुङोब्ला
उम
गासैबो सुबुङानो मोजां मोनफ्रामजोबोआनो दे नङा होमबा नोंथां गासिबो सुबुङानो बिबार मोजां मोनखायो बेफोरनि बे समायना महरानो जोंखौ मुहि होनो हायो बा जोङो बायदिसिना जेरै गलाब बिबाराबो बायदिसिना बायदिसिना कलारनि दङो जेरैहाय ओह गो
गलाब गलाबबो दं गुफुरबो दङ
दाथ' आरो बायदिसिना बायदिसिना कालारनि जों बाजाराव बायनानै मोनबावोसो जेरैहाय गोमो औ गुफुर गो फुर औ गेन्दे बिबाराबो औ नंगौ नोंथां आरो गेन्दे बिबाराबो औ गेन्दे बिबारखौबो गो गोबां खालारनि जों मोनो जेरै गोजा गोमो बेफोरबायदि नङा होमबा खमला खालारनिबो जोङो नुनो मोनो आरो औ मोनसे मोदोमफ्रु बिबारजि दोङो नोंथाङा मिथिगौना
मा नोंथां औ औ मिथिगौ मिथिगौ बेथिं आरो जोंनिया बुंनो थाङोबा खिं अर्किड बिबार जायखौ जों बिफाङाव माने बिफाङाव मान लानाय बिबार अर
अ अ औ औ
जोंनि जोंनियावथ' बांसिन फेमाससिन बुंनो थांबाथ' जोंनिया कप' बिब बार
औ औ जाहानावबो दङ नोंथां दंनायालाय बेफोरो औ बैसाग दानाव बेफोरो बारो आरो नङा होमबा नोंथां
दाना गोबां गोबां माने वेबसाइटनि बेनि गेजेरावबो दाना बिबारखौ बायनो मोननाय जायो गोबांबो गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन जायगानि माने बेफोरबायदियाव बिबारखौ जों फाननाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ जोंथ' बेफोरबायदि बायदिसिना बिबारखौ बिबार होनबाथाय आं आरो जोबोर मोजां मोनो जे बा बाजारफोराव बेफोरबायदि फानाय जेबा नुबो समायना समायना ओमफ्राय नुब्लाथाय जोङो लाबोनो लाबोनो जायो आरो नाथाय न'खराव जेनेबा जायगा गैयिनि थाखाय जेनेबा एसे उसुबिदाबो जायो आरो मायाव गायगोन मायाव मागोन बेफोरबायदि जायो जेनेबा जायगायाबो एसे दा स्र' सिं जानांगोन नालाय न'फोरा एसे दा ओम असुबिदा जानानै दंङो नालाय मोजाङै बाहायनाय बानायनाय जायाखै। बिर बायदिनि थाखायनो जोङो ओ बायदिसिना बेफोरबायदि साफा गायनो हाथ'वाखै आरो।
औ। जोंहानावबो दं नोंथां एमानबो गैद्राय नंङा एसे एनै दं आरो गोब
जानावबो एफानैया दंङो औ औ
उम गोबां एसे उम बेलेग बेलेग रोखोमनिफोर मोननो थांङो आरो दाना आ दानि दिनावथ' बांसिन बिबार बारनायल' नंङा जेनेबा बिदिनो बिलाइ गोजाखौबो साजायना दोननाय। बायदिसिना बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि औ।
बेफोर बिलाइ गोजा जेनेबा बिलाइ गोजा बिबारनिफ्रायबो जोंङो जेनेबा ओ गोबां रोखो मनि जोंङो अस्किजेनबा मो जां बारहावा मोननो हायो नालाय बेखायनो औ मोजां बारहावानि थाखाय जोङो न'आव बा जोंनि उन्दुनाय रुमफोराव बेफोराव जोङो गायनानै जुदि लाफैनो हायोबाथाय मोजां जायो। बिदि आरो नङा होनबा नोंथां? बेबो जोबोर औ आलादा आलादा जेनेबा गुबुन गुबुन गाबनि बा कालारनि दंङ नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
समायना नुयो बिलाइबाबो जोङो नुनायावबो समायना नुयो आरो।
आथिखालावथ' बिबारखौ औ। बिबारखौथ' ओ न' सिङावबो लानाय जायो उन दुनायाव उन्दुनाय जिङावबो लानायखौ नुनो मोनो जिरायग्रा खाथियावबो। बायदिसिना जेरावबो आजिखालि माने साजायना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौथ'।
उम।
जोंनि थाखाय जों बिबार गायनायाबो ओ उम जेनेबा नांगौ बे बायदि बिबारखौ जोङो जेनेबा फुजा बा आलारि बा थि जेनेबा इसोरनि सिगाङाव आर'ज गाबबाय थायो नालाय जोङो बिबारखौ गायना लानायाबो मो जां जेनेबा गेन्दा बेफोरखौ जों गायना लानायाबो मोजां बा फुजाफोराव होनो थाखाय जोङो जेनेबा मालायनि न'खराव जाहाथे नागिरनो थांनो गोनां जाया न'आवनो बेफोरबायदिनि थाखायबो एसे सुबिदा जायो आरो नोंथां।
उम उम आरो बुंनो थांबा बिबारनि बिजनेस खामनायाबो मोजां बिबारा बिज
औ नंगौ औ औ दाथ' बायदिसिना बेफोरबायदिनो औ बिबारनि फानग्रा एबा नार्सारि बेफोरबायदि ओंखारदों गुबुन गुबुन बिबारखौ जेनेबा जोङो फालांगि हिसाबैबो जोङो बाहायनो हायो। बेजोंबो गोबां रां खालामनो हायो जेनेबा जोङो कलम होनानै जावायनानै बेफोरखौ जोङो फुलि फुलि खालामनानै फाननो हायो। बेयावबो जोङो गोबां रां आरजि नो हायो जेरै ओ बांसिन बिबारावनो थामजि नां थामजि रां ब्रैजि रां बाजि रां आ रो लोगोसेनो गलाब बिबारफोराथ' जोंनियाव सेजौ बाजि बा सेजौ नैजि बेफोर खौथ' लाखायो आनो नंङा होनबा नोंथां? गोबां रां आरजिनो हायो औ बेफोरबायदिनो गोबां गोबां सुबुंङा बेफोरबायदि बिबारनि फालांगि खालामनानैबो दासान्दिनि जुगाव माबा रायजो जागासिनो दं आरो नङा होमबा नोंथां
औ
औ
बिदिनो गोबां माने बिबार गायनांगौ जों बे बिबार गायनाया जोबोर मोजां जोंनि थाखाय
समायना नुयो हायोब्लाथ जों जोंनि औ जोंनि लांगोना फ्रावबो जोङो गायनानै लानो हायो जेरैबायदिहाय जोंनि ओ लांगोनायाव गायनो थाखाय जोंनियाव गेटफोर नि मोनसे बिबार बिबार मोनो बेफोरबायदि बिलाइ गोजानिबो मोनो बेवहाय जों समायना गेट बायदि नायनानै जों साजायनानैबो गायनो हायो हाबलाय ओंखारलायनायनि थाखाय लामानि सुबुंफोराबो एसे मोजां नुलांनाय बायदि नो आरो न'खरा एसे बेरखांनाय बायदि नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां नोंथां बिदिब्ला एसे समाबो जाबाय नोंथांखौ जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबा
औ औ नोंथां
नोंथांसिम दोनथ'नोसै होनबा नोंथां नामा?
औ दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय औ
औ दे होमबा